औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनागासिनो दं आं
औ दे बुं नोंथां
नोंथांजों आङो मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां दे सावरायजागोन
औ माने जोङो दिनै माने जि जोंनि मिथिंगायारि सम्पद बेनि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय
औ हागोन नोंथां हागोन
औ दा मिथिंगायारि सम्पदफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होदो बेनि उनाव आं फोरमायसै औ
औ औ औ दाथ' जङ मिथिंगायारि सम्पद नङा होनब्ला दिनै जोंहा बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंखौ रैखाथि होनाय दिनै जोंनि जोंखौल' नङा दिनै दुलाराय बुहुमखौनो रैखाथि होनाय जाय जोङो गुबैयै सम्पद होनना बुङोब्ला जोंहा जोंनिनो जाय बिफां लाइफांखौनो बुजियो आरो दा जोंहा दिनै अ जोंनो गिबियावनो जों थांना थानो थाखाय जोंहा अक्सिजेन गेसनि गोनांथि जायो नोङा होनब्ला दा अक्सिजेन गेसखौ जोंहा मोननो थाखाय जोंहा बिफां लाइफां बिफांनि गोनांथि जायो
औ औ
दिनै बिफां लाइफां गैयाब्ला जों दिनै सुबुं माहारिया बे बुहुमाव थांना थानाया गोब्राब आरो जों थांना थानो हानायबो नङा
औ औ औ
दिनै दा जोंहा बेजों लोगोसे' बेजों लोगोसे जोंहा ओ बे जोंहा बिफां लाइफांल' थाब्लाबो जानाय नङा दिनै जोंहा बार मन्दलनि खोथा दं दै मण्डलनि खोथा दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा हा मन्दोलनि खोथा दं नङा होनब्ला दा जोंहा बेबायदिनो दिनै जोंहा सम्पदनि खेथ्रआव जों बुंनो थाङोब्लाानो जोंहा दिनै जाखिनि जोंनि बुहुमाव नांगौबा जोंनि सोरगिदिं नुनाय जोंनि सोरगिदिं जिखिनि जों सम्पदखौ नुदों ओ दाखिनि बे गासैबो सम्फोरखौ जोंनो ओ बुहुमा बा जोंनि बे थावरिना थानाय मोनसे जोंनि जि बुहुम बेनि थाखाय गोनांथार आरो गासैबो दा सम्पदनि बेलायाव दिनै जोंहा जोङो हानि सायावनो सावरायनोसै दिनै जोंहा जोङो दिनै आ जोङा दै आरो हानि गेजेराव नायोब्ला आरो जोंहा दैनि बाहागो गोआ ओ खोमसे खम स्निजिदाइन जौखोन्दोआनो आवग्रिनानै दं आरोना आरो जोंहा हायास औ नैजि जोंहा नैजिसे बा नैजिनै जौखोन्दोल' जोंहा हाया जोङो दिनै हा महरै द आरो हा बाहागोखिनिया दा बेयावनो जोंहा आ जोंनि बेखिनि बाहागोखौ जों संरैखाथि होनांगौब्ला जोंनाव गोबां माखासे खामानि मावनो गोनां जायो नङा होमब्ला? दिनै जोंहा हा खुरखनिफ्राय होबथानायखौ लानानै दिनै जोंहा बेनि अनगायै आ जों माखासे मिथिंगायारि जेरैहाय ओ जोंहा जायखौ बुङो मिथिंगायारि ओ जेंना बा जेंसि बायदिसिना थासारि सोमजिनायखौ नुयो आरो जेरै जोंहा दिनै बांग्रि मावनायनिफ्राय लानानै बा जोंहा दिनै सुनामि जानायनिफ्राय लानानै बा जोंहा दिनै आरो गोबां बिथिंनि बेबायदिनो माखासे मिथिंगायारि जायखौ जोङो ग्लबेल वारमिं होननानै बुङो बेबायदि थास थासारिखौ जोंहा होबथानायनि राहा गैयाब्लाबो जोंहा होबथानो हायोब्ला मोजां जायो आरो। दिनैथ' जोंहा जायफोर सुबुं जोंहा ज मा होनदों नोंथाङा मिथिंगायारि समपद दा जोंहा गुबैयै आं बेखौनो बुंनोसै मिथिंगायारि सम्पद ओ सम्पदनि गेजेरजों जों जोंहा मानसिया थावरायायना हायो दिनै मिथिंगानिफ्राय मोननाय आदार आदारनि गेजेरजोंसो जोंहा दिनै सुबुं माहारिया थांनानै दं नङा होनब्लानो थाङो दिनै जायखौ जाम मुं महरै जादों थांना थानायाव बाहायदों न' लुनायाव बाहायदों दिनै जोंहा ओ थांलाय फैलायावबो जोंहा माखासे बेबायदिनो दिनै मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पदनिफ्रायसो जों बानायनानै लानो हानाय जादों।
औ औ औ औ
दा जोंहा मिथिंगायारि सम्पद गैयाब्ला दिनै जों दिनै थांनानै थानायाव माने गोब्राब जों जायो आरो आरो गोब्राबनि गोब्राबनि अनगायैबो जोंहा थाने थांनानै थानो हानाय नङा आरो। दा नोंथाङाबो बेनि सायाव फोरमायनानै होदो।
औ औ आंबो माने मिथिंगायारि सम्पदआव आंनि जि मोनदांथि औ औ खोनागासिनो आं नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखै?
औ दे औ खोनादों नोंथां दे
मिथिंगायारि सम्पदयै आं मोन्दांनाय बादियै
खोनादों ना नोंथां औ खोनादों नोंथां खोनादों दे फोरमायनो हागोन नोंथां।
मा होनो? बुङोब्ला
औ
माने जोंनि सुबुं माहारिनि मोनसे गोनांथिथार माने जों जायखौ दिनै जों सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायगासिनो दं आरो।
औ नंगौ
मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जोंहा बिफां लाइफाङाबो मोनसे जोंनि मिथिंगायारि सम्पद। पट नङा होनबा नोंथां?
नोंथां नंगौ
बे नोंथाङा दहाय फोरमायलांखाबाय
औ
दा बेजों लोगोसे जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होनना बुङोब्ला जोंहा खैला
औ
गोथां थाव बेफोरो मोनफा मोनफा जोंनि मिथिंगायारि सम्पद दा बेफोरखौ जों माबायदि संरैखा खालामना जोङो इयुन जोलैनि थाखाय लाखिनो हागोन बेखौ जोङो साननांगौ आरो जोंनि दानि सुबुं माहारि
नंगौ नंगौ
औ बेजों लोगोसे जोंहा दिनै बिफां लाइफांखौ दानफायनानै जोंनि जि मिथिंगायारि सम्पद बेखौ बाङाय खालामगासिनो थानायजों लोगोसे माने जोंनि बारहावाखौ बा गुबुंले खालामदों बेनि उनाव माने जोंहा माने जोंनि जि हानि जि जोंनि हाखौ अरथाबनानै लाखि आखिनो हानाय जोंनि जि हानि गुन बेखौ माने जों हा खोमानानै लाबो लागासिनो दं बेखौ जोङो बुंनो हायो आरो औ। बेफोरबायदिनो माने मिथिंगायारि सम्पदा जोंनि सानफ्रोमबोनि जिमाव जिउआव माने डाइरेक्टलि नङाबाबो इनडाइरेक्टलिबाबो जोंनि बाहायजागसिनो आरो नोंथां औ दा बैफोर मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ जों माबायदि रैखाथि खालामगोन होननानै बुङोब्ला
औ
जोङो माने जों हमना ला जोङो दिनै बाइक सालायो नङा होनदों नोंथां
औ नोंथां
औ दा बे बाइक सालायनायाव माने जोङो बबेबा मोनसे जायगायाव माने खाथि खाथि जायगाफोराव थांनायावनो माने मा होनो जेनेबा जोङो ससे लामा थांनायावनो खालामो बाइक सालायनानै थाङो नङा होनब्ला नोंथां। औ दा बेफोरखौ जोङो एभयड खालामनानै माने जोङो बा साइ साइकेलजों बा थाबायनानै जोंनि देहाखौबो मोजां खालामनायजों लोगोसे। जोंनि मिथिंगायारि सम्पदफोरखौ माने बाहायनायनिफ्राय खम खालामनो खम जानायखौ जोङो। माबानो हायो।
औ नंगौ नंगौ
दा जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होनना बुङोब्ला बेफोरबायदिनो जोंहा मिथिंगायारि गेसफोर थ थायो नङा होनबा नोंथां
नोंथां
औ दा बे मिथिंगायारि गेसफोरखौबो जोंहा संरैखा खालामनायनि जोबोर गोनांथि होननानै। जोङो बुंनो हायो आरो
नंगौ नोंथां
औ दा नोंथाङा जे जोङो माने दा दिनै बाहायो खैला नङा होनब्ला माखासे फेक्ट'रि फोराव माखासे खैलाफोरखौ बाहायो बा- आ माने बेफोरदियाव बाहायनायखौ जोङो माबायदि माबा खालामनो हायो जेरै जोंहा दिनै गोदोनि समाव ट्रेनाव माने मा बाहायोमोन खैला बाहाय
औ नंगौ नंगौ नोंथां
औ दा बे खैलाखौ बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जोंनि बिगियान गिरिफोरा मा खालामदों ट्रेनखौ जोंहा कारेन्टजों खारनाय बानायदों नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
औ दा बे कारेन्टजों खारनानै खारनाय ट्रेन बानायनाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां माने जोंनि खैला मिथिंगायारि सम्पदा जोंनि थालांगासिनो नङा होनब्ला नोंथां औ दा बेफोरबायदिनो माने जोङो माने मिथिंगायारि सम्पदखौ रैखा खालामनो थाखाय मोनफा मोनफा जोङो स्टेप लानो नांगौ होननानै जोङो बुंनो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेबायदिनो नोंथाङा माबाफोर माबाफोर लानो हायो नामा स्टेपफोर लानो हायो नामा जोङो जोंनि मिथिंगायारि सम्पदखौ रैखा खालामनो बेनि सायाव एसे
औ औ नोंथां दा जोंहाथ' दिनैहाय जोंनि जि मिथिंगायारि सम्पद बेखौ संरैखा खालामनाया जोबोद गोनांथार आरो जोहा फैबाय थानाय समाव जोङो जों जोंनि थांनानै थानांगौआव जोंहा गोब्राब गोब्राब जागोन खौ जों नुदों दा बेनि थाखाय जोंहा गोबां संरैखा खालामनो गोनां सम्पदफोर दङ। दा जोंहा नोंथाङा बुंबाय दा जोंहा गोथां थावनि बेलायावनो दिनै जोंहा फैबाय था थानाय समाव दिनै जाबायदि थासारि बा जाबायदि बाहायगासिनो दं बेबायदि बाहायबाय थायोब्ला जोंहा इयुनाव मोननो गोब्राब जागोन मानो होनब्ला बेफोर जोंनि जा मिथिंगायारि सम्पद बेखौ मोननो थाखाय जोङो गोबां एकस' बोसोर हाजार बोसोर नांगौ नङा होनब्ला नोंथां
दा जोंहा दिनै औ खैलानि बेलायावनो जोंहा दिनै गोदोनि समाव जों जाबायदि होलाय मोनोमोन नाथाय दिनैनि समाव जों दिनै जों खैलाखौ मोननो जोबोद गोब्राब जाबाय दा बेखौबो जोङो दिनैनि समाव जों बिदि जाखिनि मोनदों बेखिनिखौनो जोङो मोनदों होननानै ओरैनो बाहायबाय थायोब्ला जोंहा फैबाय थानाय समाव खैलानि बिबाङा खमायनानै जों बेखौ मोननाया गोब्राब जागोन आरो दा बेनि अनगायैबो नोंथाङा गेसनि सोमोन्दै बुंदों नंगौ जोंहा दिनै गोदोनि समावथ' जों बनजों संनानै जायोमोन जोंनि जानो गोनां आदार नाथाय दिनैनि समाव जोंहा मा जोङो जेब्लायबो सानफ्रोमबो जोङो मा गेस बाहायनानै जोंनि जामुंखौ जों जोङो रेडि खालामो बा जोंनि जामुंखौ जानो थाखाय जों दिनै गेसजों संनाय जायो दा बेफोरखौबो जोंहा दोननानै जोङो जुदि जों बनजोंनो जुदि जोङो जानो हायोब्ला जोंहा दा दिनै गेस बाहायनाय लोगो माखासे मिथिंगानि सम्पदा जोंहा खहा जायो नङा होनबा नोंथां जोंहा दिनै गेस बानायनो थाखायबो जोंहा एकस' बोसोर दुइस' बोसोर जोंहा सेवनानै हा सिंनिफ्राय मोननाय एबा हा सिंनिफ्राय दैखांनाय जाय जोंनि मिथिंगा सम्पद बेयो बे जोंनि सम्पदआ जानो गोनांब्ला जोंनो एकस' बोसोर गाहाम नांगौ नङा होमब्ला दा बेफोरखौ जोंहा जानायनि सिगां जानाय जानो नांगौब्ला जोंहा गोबां बोसोर बोसोर बोसोर नेनो गोनां जायो नाथाय जोंहा बेफोरखौ मोननो थाखायबो जोंहा मालाबा समाव जों मोनाबो जानो हागौ बेनि थाखाय जों बेफोरखौ मानि बाहायनायखौ खम खालामनांगौ आरो दिनै आरो जोहा मा नोंगौ थारैनो ओ जोंहा दिनै ओ बनजों संनानै जायोब्लाबो जोंहा माखासे बिफां लाइफांनि ओ जोंहा मा होनो ख'हा जानायखौ जों नुयो आरो नाथाय जोंहा जोंहा फावारिबादि जायो जोंहा जेरै थाखानाय बिफां लाइफां देरखानाय बिफां लाइखौ जों दानफायालासिनो जोंहा दिनै माखासे बिफां लाइफांआ हारसिङैनो थैलाङो नङा होनब्ला बैफोर थैनाय बिफां बा थैनाय लाइफांफोरखौ जोङो लाबोनानै बेनिफ्राय जों बन खालामनानै जोङो जोंनि जामुं आदारखौ जोङो संनायाव बाहायनो हायो आरो बा जोङो संनानै जानो हायो आरो बेबायदि खालामब्ला जोंहा साबसिन जायो आरो बेनि अनगायैबो दिनै जोंहा गोबां गारि मथर दिनै सलायग्रा जाबाय गारि मथर जोंहा दिनै खारनायखौ जों नुयो आरो बेनि बेयाव जोंहा जोंनिफायनो दिनै जोंहा जोंहा थाव गोथां जाय जों बुङो पेट्रल गारिआ जोंनोे पेट्रलनि गोनांथि जायो नङा होनब्ला